औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो नोंथांखौ फन हरनाय जादों आरो नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय जे बिगियाननि आदब खायदाजों जोंना माबायदि मुलाम्फा जादों बा माबायदि खहा जादों बेनि सायाव आरो औ
बे सुंदैब्लाबो एसे नोंथाङा फोरमायगोरदोलाय
औ नोंथां जोंनाथ' बिगियाननि आदब खायदा बुङोब्लाथ' आथिखालाव जोङो बांसिन जौगानाय बेखौनो होननानै सानजागोन आरो नाथाय जोंना फारसेथिं नायोब्ला ओ खायसे खहाफोरखौबो नुयो आरो जेरैबायदि जोंना ओ खहा बुङोब्ला जेरै मबाइलफोरजोंथ' जोंना ओ नायनो थाङोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो जेरैबादि सोलोंथाइ लानायाव बा जोङो बबेबा जायगाफोराव थांनो गोनांब्लाबो जों मबाइलावनो नायनानै थांनो हायो। बा जोङो खायसे खौरांफोरखौ मबाइलनि गेजेरजोंनो मोनो आरो नाथाय जोङो आथिखालाव नुदों जे ओ उन्दै गथ'फोरा बांसिनै मबाइल फन बाहायनायनि जाउनाव ओ बिसोरना उन्दै समावनो म ओ मा होनो मेगनफोरा हामा जानाय बा खायसे बेरामफोर जानाय लोगोसे सोलोंथाइनि फारसे बिसोरना गोसो जयैखौ जोङो आथिखालाव नुयो आरो
औ
आरो जोंना ओ खायसे लाइमोनफोरा बिब्दिनो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होआलासिनो मबाइलफोरजोंनो बायदिसिना ओ खेलाफोर गेलेनानै गावनि समखौ थांहोनाय बिब्दिफोरावबो जोङो खहा जानायखौ बुंनो हायो आरो आरो जोंना फारसेथिं नायोब्ला ओ जेरै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय नोगोरफोरावथ' जोंना गिदिर गिदिर दारिमिन थायो नालाय बेनिफ्राय जोंना ओंखारनाय जेरै ओ मैला धुङाफोरा जोंना बारहावाखौ गुबुंले खालामदों लोगोसे बेनिफ्राय ओंखारनाय मैलाफोरा दैफोरखौबो गाज्रि खालामदों आरो जोंना हाखौबो गाज्रि खालामनो हमदों आरो आरो जोंना गोदो जेरै ओ मा होनो आबादफोरा जायोमोन बां द्राय हासार बाहायाबाबो नाथाय जों आथिखालाव हासार बाहायाबानो जोङो आबादफोरखौ मोजां जानायखौनो नुनो थांलिया आरो ओ बिब्दिनो जोंना खहाल' नङा जोङो फारसेथिं नायोब्ला मा होनो सुबिदाखौबो नुयो आरो जेरै जोंना गोजान जायगा हान्थिनो थाखाय जोंना बायदिसिना गारिफोर गैयामोन गोदो बा जोंना थ' आथिखालाव जों अंख्रां दावबायनायखौबो नुनो मोनो जाहाज ट्रेन बा गुबुन हादरफोराव जोङो थांनो हानाय सुबिदाबो जानानै फैदों आरो। आरो फारसेथिं जोंना हान्था मेलाफोराबो गोदो मोजां नङामोन नाथाय जोङो आथिखालाव ना ओ नुनो थांदों जे जोंना हान्था मेलाफोराबो मोजां जाबोदों आरो ओ बिब्दिनो जोंना फारसेथिं नायोब्ला सुबिदा आरो फारसेथिं नायोब्ला खहाखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथाङाबो बेनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो होमबा आथिखालावथ' गोबां सोलायबोदों आरो नङा होमबा
औ
गोदोनि दिनावथ' बेफोर ओ हान्था मेलानि सायाव बुंनो थाङोब्लाबो हान्था मेलायाबो जोबोद गैयामोनानो ना ओ मानो होनबा लामा सामाफोराबो गाज्रिमोन ओ जायनि जाहोनाव मानो होनबा गोदो बांसिन माने ओ गामि ओनसोलाव मोसौ गारि मैसो गारि आरिजोंसो माने हान्था मेलाफोरनि माबायावबो हाथाय बाजाराव थांनाय जायोमोन ना स' ओ बेनि थाखायनो माने गोजान लामा हान्थिनाया गोबां गोब्राब जानानै फैदों फैयोमोन आरोना गोबां जेंना दङमोन बेफोरबायदिनि जाउनावनो नाथाय आथिखालाव ओ बोरै ओ बोरै सोलायबोदों माने ओरैबायदि सोलायबोदों लामाफोराबो गिदिर गिदिर लामा बानायनाय बा गामि ओनसोलफोरावबो लामा आरो दाथ' आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला गारि मथरनि जेबो आंखालानो गैला नङा होमबा आरो जेरावबो दावबायनायनि नि थाखाय गारि मटरनि आंखाल गैला लोगोसे आथिखालाव गोबां न'खर न'खरावनो गावबा गाव गारि मथरा दंखा जोबफ्रामोनो आरो ना जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्थिनायनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैला आरोना गोदोनि दिनाव गोबां सुबिदा दङमोनबाबो आथिखालाव जेबो उसुबिदा गैला मानो होनोब्ला जेथिंबो आंखाल गैया आरो मानो होनोबा बयबो गासैबो न'खरावनो माने गंफा गंफा गारि दङ गंफा गंफा मटर साइकेल आरिफोरा दंखाजोबफ्रामोआनो आरो बेनि थाखाय बेनिखायनो हान्थिनायनि थाखाय गोबां सुबिदा जानानै फैदों जेबो जेंना गैया जालांदों आरो लोगोसे गुबुन हादरफोराव नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों गुबुन हादरफोराव दावबायनो थाखायबो माने ओ उरान जाहाजनि गोबां ओ मा होनो ओ हान्थिनो थाखाय उरां जाहाजफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनदोंसै आरोना गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि गैयामोनानो गंफा गंनै नुनो मोनोमोन जायखौ जोङो नुयोब्ला गोमो हाबोमोन आरो ना नाथाय आथिखालावथ' बेफोरनि जेबो आं आंखालानो गैया नांगौ समावनो मोननो थाङो सानफ्रोमबो माने सम लानानै सम मोननो थाङो आरोना जेराव थांनो गोसो गोजान हान लामा हान्थिनोब्लाबो गुबुन हादराव हान्थिनो थाखायबाबो माने बेफोरखौ मोननो थांनाय जानानै फैदों आरो गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ न'खर न'खरावबो जोङो मबाइल फनखौ नुनो मोनामोन आरो ना जायनि जाहोनाव जोङो ओ उन्दै गथ'फोराबो माने गामियावनो बा गेदेरफोराबो गामि गामि ओनसोलावनो माने थानानै ओ बयबो ज' ज'यै राय ओ माने ज' ज'यै थानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना ओ गथ'फोराबो ज' ज'यै गावजों गाव लोगो नांनानै गेलेनाय बायदि रोखोमनि खेला गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेरै मारबल गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन गिला गेलेनाय बायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो ना
नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि जाबोदों माने ओ गोनोखोआरि जुजे ओ गोनोखोआरि मा होनो बेखौ ओ जौगाखांनायजों लोगोसे समाबो ओरैबादि जाबोदों समाबो सोलायबोनायजों लोगोसे मानसिफोराबो माने गोबां सोलायबोनो हमदों आरो ना साननाय हनाय खामानि दामानि गासिबो नोंखो बेफोर आखायाव मा नुयो मबाइल फनखौ नुनो मोननो थाङो लेपटप न'खरफ्रोमबो लेपटपनो थाङो टिभि लेपटप मबाइल फन साफ्रोमनिबो आखाइयाव मबाइलफोर खौ नुनो थाङो नङा होमबा गासैबोथ' मबाइल मोनो मबाइल फनजोंनो जाजोबो नालाय खामानिफोरा मानो होनबा आथिखालाव इन्टारनेटनि गोहोमा बांसिन जानानै फैदों ना बेनि जा जायनि जाहोनाव इन्टारनेटखौ बाहायनो थाखाय जोंनो मबाइला गोनां थि जानानै फैदों माने उन्दैनिफ्रायनो जोङो मा मबाइलजोंनो थाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना आथिखालाव आथिखालनि फरायसाफोरखौबो जोङो हो मबाइलजोंनो नुबोदों मबाइलजोंनो गासैबो खामानिखौ मावनाय नुबोदों सोरबाबा मोजां खामानिआव बाहायदों सोरबाबा गाज्रि खामानिआवबो बाहायदों मबाइलखौ मानो होनोब्ला मोजां गाज्रि बेयाव मबाइल माने ओ इन्टारनेटनि गोहोम इन्टारनेटआथ' बेखौ नायनो थाङा नालाय बेखौ जोङो गावबा गावनि सायाव बाहायनायनि सायावसो जायो बेनि थाखायनो माने सोरबाया गाज्रि लामाजोंबो आगान सुरलांदों सोरबाया मोजां लामाजोंसो आबां सुरदों जायबा मोजां लामाजों आबां सुरदों जायबा मोजां लामाजों आगान सुरलांगोदों बेनि ओ‌ इयुनाबो मोजां जालांदों आरो ना
औ
जायबा गाज्रि लामाजों आगान सुरदों गाज्रि लामाखौनो हमनानै लादों गावनो निजिनो सायख' हनानै लादोंबा बेनि इयुन ओ समाबो माने इयुनाबो गाज्रि लामाजोंनो थांगासिनो दङ आरोना बेफोरखौ गोबां नुदों आरो लोगोसे टिभिफोर नायनानैबो गोबां ओ‌ गुबुन हादोरनि गुबुन जायगानि बा जोंनि ओ ओनसोलनिनो खायफा खायफा मा होनो जौगाखांनाय जायगाफोरनि बागै मि मिथिनो मोननाय जादों आरो ना टि भि फोरावबो जेराव ओ निउस नायनाय बायदि रोखोमनि ओ आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि निउस फरायनाय नुनो मोनो ना खौरां फरायनायखौ नुनो मोननाय जायो जाय जेराव जोंङो टिभियावनो नाय जायो लोगोसे टिभि फोरावनो गासैबो नुनाय जायो मानो होनोबा बांसिन न'खराव थानाय मानसिफोरा मबाइलनि अनगा टिभिजोंनो थायो नंङा होमबा
औ
दसे सम जिरायथ'नाय समावबो टिभिनि खाथियावनो जिरायनानै थानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो माने गाव बागाव गोसो बायदि नायनायखौ नुनो मोनो आरो ना सोरबा मा होनो नायजाब नायो बा सोरबाबा फिलिम सोरबाबा बेफोरबायदिनो निउसफोरखौ नायनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ
थिग बेबायदिनो माने गोबां जौगाखांबोनो हादों आरोना गोदोनिफ्राय्रुय आथिखालसिम अब्ला नोंथांङा गामि ओनसोलनि बागै एसे बुंना होनो हागोन नामा माबायदि सोलायबोदों माने गोदोथ' बे बेफोरबायदि जेबोआनो गैयामोन नालाय आथिखालाव गोबां सोलायबोनो हमदों बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां जोंङो गामि ओनसोलावबो जोंङो बिबदिनो बांसिन गोदोनिख्रुइ जौगानायखौ नुयो आरो ओ जेनेबा बेबादि जोंनाथ' गोदो मा होनो आबादफोर मावनो थाखायबो बिब्दिनो बांसिन मोसौ हालि गोनां जायोमोन बा बेजोंनो जोंना सोनारनाय जायोमोन आरो ना जों आथिखालाव नुनो मोनदों जे बायदिसिना ट्रेक्टर बा बायदिसिना मेसिन ओंखारनायजों जोंहा खामानिफोरा गोरलै जानानै फैदों आरो सानसेयावनो जोंङो गोबां हाफोरखौ हेवनोबो हायो आरो नाथाय जोंना गोदो मोसौ हलिफोरजों बिब्दि गोबां मावनो हायामोन आरो बेबायदिनो जोंना माइफोर हानायावबो बिब्दिनो मेसिन बाहायनाय जादों आरो गायनायफोरावबो जोंना बाहायनाय बेखौ नुयो आरो आरो बिब्दिनो जोंना बेनि अनगायैबो आथिखालाव जोंना आबाद फोथारफोराव जेरै बायदिसिना उफ्रा आबाद मावनायफोरावबो बायदिसिना बिब्दिनो मा होनो ज बिगियाननि जौगानायजों खायसे जोंङो मा होनो टेक्नलजि बाहायनायफोरखौबो जों नुयो आरो आरो जोंना बेनि अनगायैबो आथिखालाव जोंङो नुनो मोनदों जे बायदिसिना देहा फाहामसालि गोजौ गोजौ गायसननायखौबो नुदों नाथाय जोंना गोदो बिब्दि गामि ओनसोलफोराव गैयामोन आरो जायनि जाउनाव जोंना बायदिसिना बिसिना गिदिर जब्रा जाबाबो जिउ गोमाना लानांगौ जायोमोन नाथाय जोंङो आथिखालाव जेसेखि गिदोर जाया मानो जोंङो। बिब्दिनो खाथि ओनसोलफोरावनो बिबदि गिदिर मा होनो देहा फाहामसालिफोरखौ मोननो थांङो आरो
औ
जोंना बेनि अनगायैबो गोदोथ' सोलोंथाइनि थाखाय बिब्दि सुबिदा गैयामोन आथिखालनि जेसे नाथाय जोंङो आथिखालाव बिब्दिनो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखायबो गोजान हादोरफोराव थाङांलासिनो जोंना खाथि ओनसोलफोरावनो बिब्दिनो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय सुबिदा जानानै फैबाय आरो नोंथांङा मायबाफोर फोरनमायबावगोन नामा?
जोंना समाबो जाबाय दंना नोंथां
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे होनबा